हेलौ
हेलौ
अ खोनादोंदा नोंथां
अ
मा खालामदों नोंथां ओरैनो दा?
आं ओरैनो दंथ'यो।
औ अरैनो रबा जोंनानै टपिकनि सायाव सावरायगोन हागोन दाना
मा टपफकमोन
अ टपिकआ जादो मा बैसागौ ना फेस्टिभेल बेनि सायाव आरोना गोदो गोदोनि आरो आथिखालनि बे बैसागु फारागखौनो सावरायनोसैना जोङो
औ औ औ
ओ गोदो नि बैसागु होनोबाथ गोबां ओंथि गोनांमोन ना बैसा औ बैसागु बरफ्रा ओरैनो सैथ्र दाननि ना सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि मोसौ बेयो बिनि उनाव बैसाग ना बैसाग दानावहाय बैसागुखौ खुङो ना अरनौ सैथो दान खालि बैसागोखौ ना मोसौ बैसागु जागिरो आरोना मोसौ बैस बैसागुखौ खुंनो थाखायथ जोङो मोसौ थुखैयो नालाय ना मोसौ थुखैनाय जोङो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय ना फिथाइ सामथाय मानि बे जेरै सिगियाव मोननाय जेरै लाव फान्थाव ना आरो बिदिनो दावा बिबार आरो रायदों आरो मोखोना बिबार ना फारथि बिबार हालदै फान्थाव बेफोरबायदिखौ नांगौ जायो आरोना बेखौ माने जों मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगांनो माखासेखौ जोङो बुथुमखानानै दोननायखौ नुयो आरोना लोगोसे आरो बेखौ बुथुखानानै अखानायै फुङावनो ना मोसौनो गान होनो थाखाय बे लाव फान्थाव हालदै ना बेफोरखौ होनानै सुसिगोन आरोना बेखौ औवानि खाथि जिरनानै सैनाय नुयो आरोना खायसेया गुबुन गुबुन रोखोमैबो मानि माला सु नायखौ नुयो औ बिदिनो बे मोसौखौ नाव गानहोयो आरोना बे मालाखौ मोसौनाव गानहोनानै आरो लोगोसे जोंनि ना दंफांबो न'आवहाय बे मोखोना बि बिबार आरो रायदों ना आरो दिगिलिथि ओ खाथ्रि बिबार बेफोरखौ होनानै औ। खाथाबनानै होयो आरो। दा लोगोसे लामायावबो ओ औ गलियावबो बेफोरबायदि होनायखौ नुयो आरोना बेनि उनाव जोङो मोसौनो थाखाय माखासे दोनबावो आरो बेखौ मानि मोदोमाव सारनो थाखाय ना आरो लोगोसे मोसौनो सारनो थाखाय जोङो मा होनो बे माबानि सौराय एवोना सबाय गोरान होनो ओ बेखौबो लाफानानै मानि मोसौनाव सारो आरो ना जेब्ला माने थुखैनो लाङो ना थुखैखांनानैहाय ना ओ-ओइदिनखालि औ। दैसायावबा जिखिनि जाया फुख्रिफ्राव जेराव दै दं बेवहाय लांनानै मोसौखौ थुखैहैनाय जायो आरो ना लोगोसे थुखैखांनानै सोरबाबा माने बेयाव गोसोम गोसोम दागो होयोना बेफोरो माने सोरबाबा थुखैखांनायनि सिगां बा थुखैयैनि उनावबो होयो आरोना बेयो गावबा गावनि औ नेेम खान्थि आरोना सोरबाबा थुखैयिनि सि सिगाङावबो बे माबाजों मा होनो हांगार ना हांगारजों बानायनाय मोनसे माबाखौहाय गोसोम गोसोम फुननो थाखाय बानायोना थौनि हांगारखौ एर खनानै बेयाव थाव गोथां होनान औवा हासुं मोनथाम खाथुमनानै ओ बेखौ माने होनाय जायो आरो बेनि उनावहाय मानेबे लाव फान्थाव हाफैनायखौ बे सबबाय गोरानजों लगायनानै बे मोसौनाव सारो आरो लोगोसे गोसे मेथाइ खनो ना जेरै लाव जा फान्थाव जा ना बे मेथाइखौ खननानै जोङो मोसौखौ थुखैनायखौ नुयो आरोना आथिखालाव बे बिदि मोसौ थुखैनाय नु औ नुगोन ना अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायदो।
अ जोंनिथिंजाय नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों बेयो दासिमबो दङ
औ।
सैथ्र दानि। सेथि खालार खालि ओ संख्रान्थि होननानै मिथियो। औ बे संक्रान्ति। नोंथां बुंनाय गासैबो बाथ्राफोरखौ मावो आरो जोंनिथिंबो।
औ।
आरो जोंनि आ। जों मोनसे निअम दं सैथ्र मासनि सेथि खालार खालि माने थ जायो। रोखै जायो।
औ जायो औ जोंथिबो जायो।
बि
जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन रोखोमनि दं आरो ना खायसेया। खुखाखौ बिदिनो सान्दिनि उनाव जायो होनाय। खोनायो औ।
अ जोंना। माने नारजि अरगार हरनाय होननानै। बुङो आरो बै गोजाम बोसोराव बिदाइ हरनायाव जायो आरो जोंना बि
जायो जोंनाबो ओरैनो बे खुंखा जानायावहाय ओरैनो मा मा मैगं होयो नोंथाङा बुंदो। माजों माजों जायो आरो।
ओैनो थांबासो माखासे खिनिखौ बुंजोबनो हागोन। जोंनि हाग्रा ओनसोलाव। मैगं मैला मोनो बिफां लाइफां मोनो। माखासेखिनिया जेरै- थाराय गाजलि।
औ।
मानि मुनि गिदिर फिसा।
औ औ गोबां रोखोमनि जायो आरो
खुंखा बिलाइ बायदि अलदर सिब्रु बैसोरो गायो आरो आरो बुंबावो बेबायदि बेफोरखौ बुथुमनानै जायो
औ मानि गो खा आरो गोदै मैगंबो बेयाव होनाय जायो नालाय बेखायनो गोखा गोखै होनो खोमा ना औ बेखौ बेदर बेदरजों नङाबा ओरैनोबो एवनानै जायो आरो।
ओरैनोबो एवनो जायो खायसेया बेदरजोंबो होननानै स संनानै जायो। बिदिनो बेखौ फालिखांनायनि उनाव बैसाग नि से अक थखालि
औ
बिदिनो नखर नखर गासैबो आलारि बा गाव गावफ्रा माने आरज गाबो आरो
औ खोनादों औ
औ फुंबिलियावहाय औ औ बैसागनि से अक्टखालि माने फुंबिलयावहाय गासैबो रायजो राजाफ्रा गावबा गाव नखर नखर आलारि बाथि फोजोंनानै ओ खरस खामो खालामो आरो
औ
आरो बेनिफ्राय फुंबिलि समावहाय गाव गावबा गाव नखर नखर आरज खालामखांनायनि उनावहाय ओ रायजोआव जे मन्दिर थायो
औ थायो
बैफोराव जयैहाय आरज खालामो आरो आरज खालामखांनानै ओ मोनसे जोंनिथिंजायनिखौ होनदों आं जोंनि
औ गावबागाव गावबागाव औ गावबागाव गावबागाव फालियो आरोना औ
औ ओ औरैनो बे एखे आरज गाबखांनायनि उनावहायनो मोनसे गामि गिमिनि गेलेग्रा फोथारावहाय ओ जमा जानानै मोनसे फिरफिला गुफुर बिरहोयो
औ
ओ गोथारनि थाखाय आरो सान्थि नि थाखाइ बेवहायनो मोनसे लांदां बैसागु बानायो आरो खाम सिफुं जथा सेरजाजों ओ मोसायो मेथाइ खनो
खायसे खायसे औ खायसे खायसे ओरैनो गेलेनाय बादायलायनायबो होयो आरोना आह
औ औ गेले बे बादायलायनायखौ होयो आरो
औ
दायोथ आथिखालाव गुबुन गुबुन गामिया गुबुन गुबुन ओ जेरै ओ बबेजों समायो बबेजों गोदोनि मा होनो नायनो मोजां नुयो बेफोर
औ गावबा गाव गावबा गाव नेमखान्थिखौ खुङो आरोना औ
नेमखान्थि बाहायनानै
औ बे मोसौ थुखैनाय बे से आरो से अक्ट खालि खुंनाय बेफोरो गोदोनिफ्रायनो जाबायदि सोलिदों बेबायदिनो सोलिबोगासि थिनो नाथाय आथिखालावदि बि ना बैसागु मोसानाय ना जायखौनो नखर नखर ना नखर नखर थांनानै मोसानाय बेफोरो हुदाफ्रा मानि दङ दं बाबो आथिखालाव माने गोदोनि बायदि खाम सिफुं ज था ना सेरजा लानानै बेफोरबायदि नखर नखर मेथाइ खनै खनै गावनि खुगाजोंनो मोसानायखौ जोङो नुुनो मोनला आरो आरोना। आथिखालाव मा बक्स ना बक्स दाम नानैसो सो मोसानाय बिदि नुनोसै आरोना गावनि गारांजों गावनो मेथाइ बानायनानै खननानै मोसानायखौ जोङो नुनो मोन ला खौनो होननांगोन ना खायसे खायसे जायगायाव दङ। औ गावनि गावनो निजा बानायनानै सोरखौबा नुनानै बा सोरखौबा सिख्लाखौ एदावनाय बेफोरबायदि मेथाइ खननानै मोसानायखौ जों नुला आरो गोदोनि समावथ दाहोनाफ्रा जेरै गावनि गावसिनि रुवाथि ना गावसिनि रुवाथि थाजाबनाय सिख्लाफोरखौ जंखायनानै खननानै बैसागु रंजायोमोन मोसायोमोन बुरै बोरायफ्राबो बिदिनो जंखा खायलायनाय मेथाइ खनोमोन बेबायदि मेथाइ खननायखौ जोङो नुनो मोनला आरो आं।
नुनो मोनला औ नुनो मोनला आथिखालाव औ।
माने बैसागुखौ मास मोनसेहालागै खुङोमोन बेखौबो जों आथिखालाव नुनो मोनला आरो आथिखालावथ ओरैनो सप्तासेयाबो थांबवला ना सानब्रै सानबा ना बा सानथामावनो फोजोबो खायसे ना?
औ आथिखालाव मोनसे ओ नेम नङाबाबो नेम बायदि खालाम ओ मोन फ्रोमबो गामियाव माने स्टेज प्रग्राम खालामग्रा जाबाय आरो बैसागुनि फोरबोनि मुङाव।
औ, औ।
उम
हेलौ खोनायासै आङो।
खोनादोंना?
हेलौ ओ, औ दे बुंलाय।
ओ खोनाबाय आं खोना औ ओ आथिखालाव आथिखालावहाय माने ओ आथिखालावहाय माने बबे बबेबा गामियाव ओ स्टेस प्रग्रामबो आरो
औ लायो आथि हेलौ
औ लायो
अब्ला दोनथनोसैदां ना, समाबो जाबाय ना? औ